हेलौ हेलौ औ नोंथां मा खालामदों?
औ नोंथां आं दा सान्दि ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ। नों नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि जासिहरबाय।
औ नोंथांनिसि बो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरबाय।
औ। नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांनाव फंनैसो खोथा सोंनो होननानै फनखौ हरनाय जादोंमोन आं नोंथां।
औ सोंजागोन दे नोंथां।
सोंजागोन ना नोंथां?
औ सोंजागोन दे नोंथां।
औ जोंनि अ बर'फोरा एबा बर' हारिया माबायदि मा गोगो फोरोरबोफोरखौ फालियो। बेनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
ओ मागो फोरबो होनबाथ थ' जोङो बयबो मिथिखायो जोंनि बर' हारिया मागो फोरबोखौ औ। जोङो एंगारनो हाया बेयो जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे गेदेर फोरबो। बेखौ जोंनि बर'फोरा गासैबो गाजा गोमजायै रंजा जाबा जायै फालिबोनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुनो मोनबो नुनो मोनबोदों। आरो दासिमबो बेबादिनो जोङो मागोफोरबो औ बुंलांबायथ थानायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिनो जोङो माग फोरबोआव अ फिथा आरि सावनानै जोङो ना बेदर आरिफोरबो जानानै गाजा गोमजायै माव मागो फोरबोखौ बारहोहरनाय गो जों नुनो मोनो। ओ माग गोआव फिथा सावनाय नै जानाय ओ जेरै फिथानि मुंफोरा जादों ओ एन्थाब फिथा ओ फिथा सिथाव ओ नालेंखलनि लाद आरो लावदुम फिथा ओ बायदि रोखो खोमनि फिथाफोर सावनानै जानाय जोङो बर' आइजोफोरखौ नुनो मोनो ओ जोङो बांसिन खौनो फिथाखौ बर' आइजोफोरखौ जों सावनाय नुयो जो हौवा मा खौ फिथा सावनायखौ जोङो ओ नुनो मोना बिदिनो जों गोबां रोखोमनि गो गोथाव गोथावफोर ओ फिथाफोर सावनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो मागो फोरबोआव ओ बिदिनो मागो फोरबोआव फिथा सावनानैल' जानाय नङा ओ गोबां नेमखान्थि बायदि फोरबो फालिथायाइफोरजों फोरबो खुंनाय जायो मागोआव ओ बिद दिनो मागोआव ओ आलासि फोरबो जाहैनाय जायो औ माग गोआव जानो ओ थाखाय जोङो ओ अमा एबा दाउ आरिफोरबो ओ फिसिनानै दोनखानायखौ जोङो ओ बर'फोरखौ नुनो मोनो। बिदिनो ओ फिसिनानै दोनखानाय अमा दाउफोरखौ जोङो मागोनि बोथोरा सफ फैब्लानो जोंङो आलासिफोरखौ न'हा न'खरनि बाय बाहागि फोरखौ लिंहरनानैहाय जयै आलासिफु ओ सहेस सावरि बिदिनो ओ जालायनायखौ जोंङो नुनो मोन नो। मागो फोरबोआव ओरो मागो फोरबोआव ओ खुंनाय ओ फोरबोफोरा जादों जेरै जोंङो
औ
भेलागुर सावनाय जों नुनो मोनो। मागोआव आरो जोंहा बर'फोरा मोनसे गेदेर ओ फोरबो दं जेरै बाथ थौ फुजा औ बाथौ फोज नै थि मंगलबार ओ बाथौ सान फालिनाय जायो मागो ओस मागोआव जोंनि बर'फोरा बेयो जोंङो ओ बे बाथौ फुजा फोरबोखौ मारनि नैथि मंगलबार सानखौ ओ सानथामै बा ओ सानब्रैफोरनि हाबाफारिजों जोंनि दाब दाब ओ जेसेबां बर' गामि दं बे बर' गामि फोरावनो जोंङो बे ओ नैथि मंगलबार सान खौ खुंनायखौ जों नुनो मोनो गामि लायै गामि एबा साननै एबा सोरबा गामिया फांसेनि हाबाफारि जोंबो बेखौ खुंनाय जायो। बेयाव बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोर लानाय जायो ओ जेरै खेला गेलेनाय बायदि औ खेला गेलेनाय बादायलायनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय आरो हारिमुवारि बादायलायनाय बायदि रोखोम खेलाफोरजों ओ जोङो बे नैथि मंगलबार सानखौ गाजा गोमजायै खुंनानै जोङो हरनाय जायो।
औ औ
बिदिनो ओ मागो फोरबोआ औ मागो दानसेखौ जोङो रंजा बाजायै गोसो खुसियै फिथा सावलायनानै जानानै जोङो रंजा खुसियै बारहोह जोङो गोदोनिफ्रायनो खुंबोबाय थादों। आरो बेबादिनो ओ मागो फोरबोआ गाजा गोमजायै बारलांबाय थागोन होननानै जोङो मिजिंथिनो हायो नोंथांमोनि ओनसोलावबो मागो माबायदियै मागो फोरबोखौ माबायदियै खुङो बेनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां नोंथाङा खिथालांनाय बायदिनो एखे रोखोमैनो जोंनावबो बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो नोंथां।
औ
मागो दमासि खालि
औ
जोंना बेफोरबायदिनो ओ फिथा
औ
सौराइ बायदिसिना सावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। औ अ बेफोर फिथाफोरखौ जोङो माइरंनिफ्राय ए बा नालेंखर फिथाइ, बायदिनि फ्राय बानायो, आरो फिथा लावदुमाथ' जोंनि बर' हारिनि मोनसे। नेरसोन नङा होमबा नोंथा?। बेखौ जोङो माइरंनि फ्राय ओ बेवहाय नालेंखर ए बा सिबिं बायदिसि ना होनानै जोदौआव सावनायखौ जों नुनो मोनो। औ।
ओं नोंथाङा मा मा फिथा जानानै मोजां मोनो। एसे फोरमायना नै होदो नोंथां?
औ औ ओ आङो लावदुम फिथा, एन्थाब फिथा। आरो थावनि फि दा। आरो नालेंखरनि लादु बेफोरबायदि फिथाफोरखौ जानानै जोबोर मोजां मोनो नोंथां। औ।
ओ गुबैयै जोङो ओ फिथाखौ जोङो बांसिन ओ एन्थाब एबा ओ फिथा सिथाव बायदि। बेखौ जोङो ओ माइब्रा माइरंनिफ्राय बानायनायखौ जों नुनो मोननाय नङा होमबा नोंथां औ। औ बिदिनो औ औ बुंनो हागोन नोंथां।
खौ मोनजाफेरबाय नामा नोंथां?
औ आङो बे फिथाखौ ओ गोदोसो मोनजादोंमोन ओ दा मोनजायाखै दा जोङो हास फिथाखौ एसेबां ओ बानायनानै जानाय। खौ जोङो नुनो मोनो। थांलिया गोदो जोंङो गोबां रोखोमनि हास उम फिथा थालिर फिथा ओ बायदि बायदि फिथाफोर जोङो जानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दा जोङो बे समाव बेफोर फिथाफोरखौ एसे ओ गोमालांनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ औ औ
नोंथाङाबो मोनजा फेरबायना हासुं फिथाखौ?
नो औ नोंथां। आं मोनजाफेराखै बे फिथा। औ खोनानो मोनदों।
अ
औ दानि दिनावथ' बेफोरबायदि फिथा सावनायखौ नुनो थांलिया। गोमालांनो हमजोब बाय नङा होमबा नोंथां औ औ नोंथाङा मा मा फिथाफोरखौ जानानै मोजां मोनो नोंथां?
औ आंबो बे बर'फोरा सावनानै जानाय बेफोर ओ लावदुम फिथा ओ एन्थाब फिथा फिथास दाउ ओ नारेंखलजों बानायनाय एलाद ओ आरो जोङो एन्थाब फिथायाव जोङो ओ नालेंखरबो होयो आरो सि बेन एबा गुर मेथाइफोरबो होनानै जोङो एन्था फिथाखौ बानायनाय जायो। - जायो। ओ बेफोर उम फिथाफोरखौनो जानानै आङो जोब बोर मोजां मोनो आरो बेयो जोबोर खहाबथाव। ओ जोबोर गोथाव मोनसे फिथा बेख बयबो जानानै मोजां मोन ओ बिदिनो जोंनि बर' आयजोफोरा गोबां गोबां रोखोमनि फिथाफोर ओ बानायनानै जानायाव जोबोर आखा फाखा। जोङो मागोआव बि दिनो गासैबो ओ नखर नखर जोंनो ओ बे फिथा खौ जोङो सावनानै जानायखौ जोङो मागोआव
औ औ ओ नो थां जोंनाव जिब बेलागुरु सावो। बेनि बागै जों बे खौ माबायदि सावो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ जोङो बेलागुरु सावनायखौ ओ बर'फोरखौ जोङो ए सेबां ओ जोङो फालिनायखौ जोङो नुनो मोना जोङो बांसिन गुबुन हारि खौ बे भेलागुरु सावनायखौ जोङो ओ बे बेलागुरुनि फोरबोखौ जोङो खुंनायखौ गुबुन हारिखौ बांसिन नुनो मोनो आरो। आंनि नुनाय एबा ओ एसे एनै ओ खोनानाय बायदिब्ला बेलागुरुखौ जोङो ओ फुंनि समाव ओ सावनाय जायो ओ बेख जोङो ओ जिगाबजों बानायनाय जायो। ओ गेजेराव ओ बिदिनो खुन्थाफोर होनानै जोङो जिगाबखौ ओ जाबखो जाबखो खामनानै जोङो एसे मन्दिर बादि ओ बानायनानैहाय बेखौ फुंनि समाव गासै बो ओ दुगैस्रां लोबस्रां बे बेलागुर खौ जोङो ओ सावनायखौ नुनो मोनो।
औ। आरो नोंथां जोंनिया मागो दमासि याव ओ गेदेरफोरनि मान लाय बेयो नङा होनोमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ। मागो दमासिनि गिबि सानखालि जोङो ओ गामि गामि थांनानै गेद फोरनि मान लाहैयो आरो बायदिसिना रोखोमनि फि दा जोंनो जाहैयो बिसोर। ओ नङा होमबा नोंथां? औ नोंसोरनावबो बेफोरबायदिनो फालियोना नोंथां?
जोंनावबो ओ गेदेरफोरखौ अ उन औ जोङो गेदेरफोरखौ औ खुलुमहैयो गासैबो गेदिरफोरनि आथ हनानै जोङो ओ खुलुमहैनायखौ जों नुनो मोनो मागोआव गासिबो बिदिनो बोर लालायो आर आरो बोर होलायलायो औ
बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंनो एसेबां फोरमायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय।
नोंथां
औ नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो साबायखर बावहरबाय औ दे गोजोन्थों नोंथां औ